अ ओनथां खोनादोंना? खोनादों खोना आ अ होमबालाय माथो खालामगासिन नो नोंथाङा खा
ओरैनो दं नोंथां।
अ आतसा
नोंथाङालाय यै बाद खु खालामगासिनो दासान्दै ओरैनो जिउआव
आङो दानि फुङाव फुटबल नायदोंमोनलै फिफा वर्ल्ड काप फुटबल होनदों फुटबल इफोरखौ नादोमोन आङो। दिनै मेटसआम ओ मेक्सिक'जों साउथ करियाजो दंमोन। ओमफाय मेक्सि ग देरहानायसै। गोबां नाजादोंमोन साउथ करियाबो उम गलसे आरो ओमबा थिक क'आव मेक्सिक'आ गलसे होबाय ओमफ्राय ओजों साउथ करिया लाथिख'। गोबां नाजा नाजि जुजि जुजि माबादों आरो हले साउथ करियाबो गलसे होथारसिगौमोन। लाखिनायसै
ओ जोबोद मोजां जाथारदोंना ना मेटसआ?
उम नंगौ नंगौ मोजां जादों। ओमफ्राय आरो बेखौ नायखांनानै दसे बाहेराव था थांबाय इनिफ्राय आरो ओंखाम जाखांनानै दसे जिरायदों आरो नोंथां।
अ ओरैनो नोंथाङा बेसेबांसिम ओरैनो फरायनाय?
हा? आङो आंथ' दा दिग्रि पास जाना दं। ओमफ्राय बिदिनोथ' डिग्रि पास सानानै गेजेरावनो ओमफ्राय गारो गोजौ फरायसालियाव फरायासै
अ ओम ओम ओम मेट्रिकआव नोंथाङा ओइस एस एल सि आनजादाव बेसेबांसो नम्बर मोनामोन?
आ मेट्रिकआव? मेट्रिकआवलाय आङो सेथि डिभिजनावनो पास खालामदोंमोन रो दा सेथि दिभि सन आव पास खालामदोंमोन आङो। उम
बेसेबांसो साबजेक्टआव ओरैनो लेटार था-थादोंमोन नोंथां?
आंनिया?
उम
आंनिया इंलिसाव थादों आरो समाज बिगियानाव थादों इनिफ्राय
सानखान्थि आयदायाव थादों ओमफ्राय लेथार आ मार्क सिस्टेमाव बुङोब्ला सानखान्थियावनो बांसिन मार्क मोननाय जादों आरो फ्राय गुजिसो मोनदों आङो
अब्लाथ' नोंथाङा सानखान्थियाव सानखान्थि आयदायाव एसे एसे माने गोबां आखा फाखा होननानै बुंनांगोन आरोना
नोंगौ आं सानखान्थिखौनो माबानिफ्रायनो मोजां मोनोमोन आङो
उन्दैनिफ्रायनो मोजां मोनो सानखान्थि मानोना सानखान्थि आयदाया जाहैबाय खेला खेला गेलेनाय बायदि दि माने नों जेरै खेला गेले जेन जना खेला गेलेनाय सेस खेला गेलेनाय बा माबा बारनाय नाय
उम
बेफोरबायदिनो सानखान्थियाबो मोनसे खेला बायदिसो आरो जे नों नाम्बारखौनो नों गेलेबाय थानांगौ। नाम्बारखौनो नोङो बेयाव बायदि रुल्सफोर फैगोन नेमखान्थि फैगोन। बा नोंनि नाम्बारखौ ओरै बानानांगौ बा सानजाबनांगौ नोंनि नाम्बारखौ बा दाजाबनांगौ। जमा खालामनाय दा नोङो जमा खालामदो बिखौनो साननानै दिहुनदो। खेला जाहैबाय। ओमफ्राय नोङो सानजाबदो खैथा सानजाबो बेबो खेला जाहैबाय ओमफ्राय दानख'दो बेनिफ्राय बेसे दानख'यो बेफोरबायदि खेला बिब्दिनो आरो बेबायदि खेला बायदिनो आंबो
माने
जानानै सानखान्थि आयदाखौ मोजां मोननानै सो मारथुमनाय जादों आरोखि
सानखान्थि आयदाखौ माने मोनसे ओ साबजेक्ट
औ औ नोंगौ नोंगौ। सान खान्थि आरो उम नोङो सानफ्रोमबोनि थेबाबो बाहाय जायोना बेफ फोर बायदिनो से खेला बायदिनो। आंबो आरो बांसिन बे आयदाखौनो मोजां मोननानैनो बांसिन नायोमोनबो नालाय बे आयदाखौनो बांसिन फरायोमोन गोसो होयोमोन बिनि थाखायनो आं बांसिन मार्क मोननाय जादों आरो।
उम। आदसा नोंथां नोंथाङा दि सानखान्थि आयदाखौ जोबोद मोजां मोनो होनदों बे सानखान्थि आयदाया जोंनि स सामफ्रोमबोनि जिउ बा जि जोंनि सामफ्रोमबोनि जिउआव माबायदि माने बाहायनायबा माबायदि गोहोम खोख्लैयो थारमाने? जोंनि जिउआव सानफ्रोमबोनि जिउआव
सानफ्रोम सानखान्थि आयदायाथ जोंनि सानफ्रोमबोनि जिउआवनो नांगौ बाय थागौ नों जानाय लोंनाय खारनाय बारनाय नों सादारन मानसिया सानगोन बे सानखान्थियालाय जोंनि जानाय लोंनाय खारनाय बारनायावलाय माबोरै हाबफाखो नङा होमबा बेफोरबायदि सानगोन नाथाय बेफोर हाबनानै दं। सानखान्थिया
उम उम उम
गाय बेफोरबायदि आरो नोङो हाथाइ बाजाराव थांबाथ सानखान्थियानो रां रुफानि बेसेबां नांगोन बिनिनो हिसाब
बेफार फालांगि खालामनायफोराव नांथारगौ आरो ना?
जानायावबो नों माइरंखौ सुनायाव बेस सेबां मानसि जागोन जोंहा दिनै बेसेबां माइरं नांगोन हिसाब बेसे खुरै नांगोन बेफोरबायदिनो बेसेबां आलु नांगोन? आलुवआ बेसे बां गिदिर बेफोरबायदि मानसि खमावथ' नों बुरजा जानला मोनानला संबा जायाना। हिसाब हिसाब नाङा होमब्ला? दा खारनायावबो ओम खारनायावबो नों बेसे स्पिड खारनो आं बेसे स्पिट खारोबा इसे मोनहैगोन आं बेसे माबा लासै खारोबा आं मोनहैनाय नङा, बा स्कुलाव थांनाय टायेम टायेमा जाबाय आं स्फिद थांनांगोन ना लासै थांनांगोन। बेफोरबायदिनो आरो दा खामानि मावनायफोरावबो बिदिनो सानफ्रामबो नि जिउआव बाहायो। दा जोंनि न' फ्रावनो माबा मोनसे नांगौ दखानाव थांनांगोन माल मु माल बेसादफोर मुवा बेसादफोर बायनाय आवनो बेसेबां दाम आरो बेसेबां लागोन बे हिसाब आरो
ओम।
आरो जोङो सानखान्थि आयदाखौ जों गिदिर गिदिर बिबानाव नायोबाथ' बा गाट गुवार बाहायजायो आरो। बेसेबा गुवार बाहायो। जायो। जोंना आरो दाख्लि सानना नैनो मोनबावाखै। सानखान्थिखौ आरो मा मा आयदायाव बाहायबावो।
ओम।
आखान्थिनि आयदायाव नों एसे एसे मिस्टेक जाबानो गोबां मिस थिगबो जायो। बेफोरबायदिनो दा जोंङो जाय गारि खारनाय साखा बे गिदिं नांगोन बेसेयाव होनांगोन बेफोरबायदि आरो जा रकेट रकेटफोराथ' आरो बिराद गोब्राब लानाय बेफोरो जोबोद गुवार फरायनांगौ। फोरनि माबाखौ मिथि सानखान्थिनि बिराद सान खान्थि आयदानि गोनां। आरो बेयाव बानो हिसाब लानांगोन जोंनि बुहुमनिफ्राय ओमफ्राय अख्रां बेसेबां गोजा बेसे बेसेबां गोजौ नोङा होमबा? बिदिनो दा नोंङो केद मोनसेखौ बेसेबां स्पिडाव हरनो हानांगोन अ बेसेबां मिनिटआव माबा माबा मोनसे मा सेटेलाइटफोरखौ माबा हगार हरनांगोन बेसेबां सेकेणड आव मा खालामनांगोन बेफोरनि हिसाब आरो ओरै रकेट इन्जिन इन्जिनाबो नोङो बेसेबां थाव बाहायनांगोन बेयाव बेसेबां अर खामहोनांगोन नारनां बिनि नारथायनि माबाया बेसेबां बिबांनि जागोन फुरा हिसाब।
हिसाब आरो ना?
बिदिनो आरो ओरैहाय उम जाहाजफोर सालायनाय बेफोरावबो नांगौ। दैनि खारथायखौ बुजिनांगोन बेसेबां दैया नारथाय दङ होमबा बेसेबां स्पिडाव जाहाजखौ फिदिंनांगोन। बेफोरबायदिनो। बा एर'प्लेन बिरनायफोरावबो एर'प्लेन बिरनाया बेसेबां गोजौआव लाखिबाय थानांगोन। बेसेबां गोजौसिम बिरनांगोन बेसेबां फिटखौ खमायबा आं गाहायाव बानो हागोन बेफोरबायदि आरो जेरै जुद्धफोराव बाहाया होमबा दानि जुगाव हायो जुध्द' नांबा गोबां गोजान गोजान बेफोर मिसाइलफोरखौथ' जों गावनो थाखाय हिसाब नांगोन अबेयाव नों गावगोन? सानना नायदो दा नोंङो अबेबा मोनसे सोहोरखौनो हमना लादो नों अबेबा मोनसे सोहोराव अबेबा मोनसे ओनसोलाव नोंङो। बे न' मोनसे फिसासा न'खौ नों गावहरबाय बा नों बे फिसा न'खौ बोरै गावहरगोन नों? नानांगोन नों। अ बे गेटआव फोनांनांगोन अ बेयाव हिसाबनांगौ बेसे एंगोलाव गावनांगौ बेसे डिग्रि एंगोलाव माने बेसे डिग्रि एंगोलाव गावबासो एयाव गोग्लै गोन गुलिया बेसेबां अजननि बेखौबो हिसाब थानांगोन। बेसेबां अजननि इयाव बारुता बेसेबां दङ बेसेबां गोसा बेरहोबा बेखिनि थांगोन बेसेबां खम बेरहोबा बेखिनो गोग्लैगोन ओमफ्राय आरो बेसेबां एंगोल बेफोरबायदिनो हिसाबफोर नांगौ जायो। फुरा हिसाब आरो नों गुलियाबो मिसाइलफोराबो बेलेक बेलेग जाहैयो ओमफ्राय नों टपजों गावनाय टबजों गावनायावथ' नांखाथारगौ एंगोलनि हिसाब गुलिनि अजन बेसेबां गुवार गिदिर बेसेबां गुवार बेरगोन बेयो बेफोरनि बायदि। बेफोरबायदिनि माबायाव बाहायनाय जायो आरो।
सानखान्थियाव अब्ला नोंथां
दे होनग्रोलाय।
बेफोरबाय दिनो जोंनि सानफ्रोमबोनि जिउआव सानखान्थिखौ बाहायनाय जायो आरो दा माबाफोर बेमारफोर जाबा दै लोंनाय बेफोरबायदि आरो।
फिसानिफ्राय लानानै जोबोद गिदिर लानानै ना?
औ नंगौ नंगौ। नंगौ नोंथां उम नंगौ आरो बुंनो थांबाथ' गोबां दङ उम बुंनो थाङोबाथ' सानखान्थिनि बिहोमा गोबां दं दा दा जोंहा आंहा बे दाबसेयाव थांनांगौ समनिबो आं
उम।
एसियावनो लाखिथ'नोसै नामा नोंथां?
अ दे दे नोंथां दे दे साबायखर थाबाय दे नोंथां दे। दे दे नोंथां।